बुंनो थाङोमोन
अ' दङ नै नोंथां ओरैनो दंलाबायथारो एखदम आनला खानला जिरायनानै
अ' ओमफ्राय सानसुनि जामुंफ्रावलाय मा मा मोनजानाय जाखो आरो नोंथां।
जानायाथ' माबासो नों थां बोरमा बेदरजों आलु बाजिसोमोन माने बोरमाजों आलुजों आरोना।
अ' खोब मोजांङानो माथो नोंथां ओंख्रिया बा लुबैलायनाय बायदि मोनबाय आं नोंथां।
है गोथावनो लाजाया नोंथां आरो बोरमा होनबा आरो नोंथां मिथिखायो दा माबायदि गोथाव जायो।
औ मोदोमफ्रुजोबनायखौ मोजां मोनबाय आंङो। नोरसिं एसे गारसनस्रोलायबावदो
बा लाजा लाासो बिदिबा
लाजाला आरोना आरो हांस्रोनानै एसे मोनजाबावनांगौ नोंथां फेन्दाफोरखौ रस्टिंनि खोथायाथ' बेलेग जाखायो नोंथां थावैखौबो थाव आरो बिबु बिला हा फुंफोरनियाथ' लाजाया आरो ना नोंथां। औ ओमफ्राय नोंथां अ अ नोंथां आंथ' नै जिरायदोंसै नोंथां ओरैनो एसे मोनाबिलिनि बार जानाय बायदि
अ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखोमोन नोंथां?
अ नोंथां जोंहाथ' ओंख्रिया माबासैमोन अमा मैया बुथारनाय बिबु बिला दंमोन एसे फोरानस्रोनाय नोंथां। लागावबाय बिजोंनो ओमफ्राय बिखा थै एसे दोनहोदोंमोन आं बेजोंनो होबाय नोंथां। ज्लाव ज्लाव नो औ।
गोथावयानो माथो बिदिबा होमबा नोंथां
गोथावयालाय गोथावथारलै नोंथां अमा बेदरखौलाय मा बुंनो आरो मा
अ ओमफ्रायबोथोरफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां नों
बोथोराथ' नोंथां दा मानि दुंनाया बारा जादों माथो नोंथां।
थानो हालाय बायदि जादोंना?
थानाय हालायै बिदिनोथ'नो आरो न' सिङावथ' जों दसेयावनो थानो हाया माथो नोंथां। जों फुंनि दाइन बाजिनिफ्रायनो आयु सान्दुुंआ ओरैबायदि जाबाय थार्टि सेभेन सल्लिससिमा ओरै दावखोखायो नोंथां बारथासिमाव।
अ होनबाथ' बिदिबाथ' देन्जार
बेन्डासो दं नोंथांखौ फ'ख्रि सख्रि दाख्लै साननसो अखानाय उसि सिदोंमोन नोंथाङा दाथ'नै सेबथा सेबथि रानलाङा होजोबदोंसो। ओरैबायदि नैबे सानथामाव बिराद दुंदों।
अ जोंनिथिंबो बिदिनो जानानै दं नोंथां एसे। बिराद खस्थ' मोनो औ। माथो होनबावनो आरोना नोंथां दैज्लां बोथोरनि सान्दुं माने एसेयावनो बिराद नाङो औ।
औ नोंथां औ।
औ
मारै मा नोंथां बे गायनाय फुनायफ्राव बोरै सोलिगौ अखाफ्रालाय?
गायनाय फुनाया बिदिनो सोलिगासिनो नोंथां माथो होनबावनो दङ जोंना एसे। माने अखा हादोंब्लाबो बोरै ना बांद्राय माने दैथाया बिनि थाखाय माने नेथ'ना दङ आरो एसे। एसेल'सै बांद्राय बुरजा गैला आरो औ। जोबनायाथ' जोबाखैनो नोंथां माथो होनबावनो आरो बिदिनोसै
जोंनाबो बिदिनोसै नोंथां बोथोरनि थिननायावनो थांबाय आरो ना नोंथां मा
औ ओमफ्राय गामि एरियाफ्रावलाय माबोरै सोलिना दं गामिफोराव गाय
गामि एरिआ थ फ्राय नोंथां जोंहा दाहा एसे एनै खम दंमोन बेहाथ' सिगाङांनो फोजोबनो आरो नोंथां अखा एसेनि हानायाव आरो जायहा एसे एनै बुरजा दङ सोरहाबा बिस बिगा गाहाम फसिस बिगा गाहाम थानाय दंना नोंथां।
अ माथो नोगोद बुरजा बुरजा हा दं नोंसोरनि दं नोंथां अ
जाबाथ' दा गायजोबो
नो हायैयाव मा ओरनो दं नोंथां।
अ बिदिसो आरो ना होनोमबा।
औ थांबो होनलाबायायदों सोरबाबा माखासे आरो ना नोंथां गोरान खेथि मेर्लाथ' मोज गायो नालाय नोंथां। आरो दा सान्दुंनि थिनायावथ'
औ जाया नोंथां बेबायदिनोसै आरो आरो जोंहा आथिख आथिखालावहाय मा होनो मुलि बायाबो जालाना नोंथां मुलिबो बायनांगौ जायो माइ आबाद मावनायानो जा जि थि मावनायानो जा माने जोंहा मुलिल' बाहायनांगौ जाथारबाय आरो दाना मैगं थाइगंफो खौबो मोजांखौनो मोनजाला माथो नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ सेम गासिनाबो एखेयानो बाजारावनो एसे बिदि मालानो फानजोबो आरोना दानि जुगाव मथा मथि माइफ्राबो नोंथां बिदिनोसै जागायजेननाय खोथियानिफ्रायनो जों इउरिखौ सारनांगखौ नुनो मोन
औ माथो होनबावनो आरो जानाय लों जानाय लोंनायावबो आथिखालाव माथो बिराद मुलि होयो मैगं थाइगंफ्राव। बिदिखायसो बांसिन बेमारफ्रा थाब साग्लोबनो हमबाय नामा नोंथां सानाय सुनाय बायदिसिना जालाय जालाबायथारसै माथो दाना
औ नोंथां बुंनायाथ' बिदिनो बुंनांसिगोन नोंथां दा गोदोनि दिनावथ' जों बिदिखौ नुनो मोनामोन नोंथां औ दानि जुगावथ' जों जानाय लोंनायनि गासिबो जाजोबगोन होनजायो नोंथां
औ नंगौ गोदोहाय बिदि मुलियानो ओंखारामोन नोंथां गोदोनि समावहाय बिदिनो हाफोरखौहाय खदालफोरजों जावग्लिलाबायनानै सोरबाहाय मोसौ फोरजों हालेवलाबायना जा एसे एनै फोनानै दोनो बेनो माने मोजां जाखायोमोन आरो गोदोनि समावहाय दानाथ' माथो नोंथां मोजां गारि मथरजों हालेवलायबाबो माथो मोजांखौनो जाला मुलि होआबा औ
औ जेबोखौनो बुंनो हाला आरो ना नोंथां
माने एम्फौल' जानाय नुसै आरो बांसिन एम्फौ जानाय राननाय बिदिल' नुसै आरो मुलि होआबानो जाला औ आरो आ आथिखालावहाय जोंहा लकेल मैगं बिदि मुलि होयैखौ माथो मानसिफ्रा जाबांलानो आरो मोजांबो जानायखौ नुला औ
उम
बिदिनो जोंहा मा होनो बै मुलि होनायफ्रा माने महरफ्राबो मोजां मोजां जायो नालाय मानसिफ्राबो बुजिला बिनिखाय माने महर मोजां मैगंखौल' बायनायखौ जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां-नोंथां मुथा मुथि बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा जोंनि खेल जोंनि बर' आइजोफोर फाननाय मैगंफोरखौ जों मानसिफ्रा जाबावलानो जोंहा गुबुन एरियानिफ्राय फैनाय एबा गुबुन हादरफोरनिफ्राय फैनाय माल जेरै मुवा बेसाद फोरा जेरै हासार जिनिसफोरजों बानायनाय जायोना नोंथां मेगनाव नाङो महराव फैयो
औ
जेनेबा जोंनि सुबुंखौथ' बुंनो थाङोब्ला जोंहा सुबुं
थगायजागासिनो औ नंगौ-नंगौ नंगौखौनो बुंदों
दा नोंथां नोंथाङा हान्था मेलाफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन
औ अ हागोन नोंथांजोंहाथ' हान्था मेला होनोबाथ' जों बयबो बुजिखायो मानो होनोब्ला जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय माने हान्था मेलाया जोबोद गोनां आरो मानो होनोब्ला जोंहा आथिखाल मुगायावथ' बां मानसिफ्रा मा आथिंजों थाबायनायखौ जों नुुलियानो नंगौना नङा नोंथां औ गोदोनि समावसो जोंहा माने आथिंजों बिराद थाबायोमोन आरो गोजान गोजान जेरै गामिनि ओमफ्राय सहरसिम माने गोदोनि सुबुंफ्रा आथिंजोंनो थाबायनानै हान्थियोमोन आरो नाथाय जोंथ' दा आथिखाल मुगायाव आथिंजों हान्थिनाय नुबावो जानो नोंथां नुलाना औ नुला बांसिनानो गारि मथरजोंसो हान्थिनायखौ नुनो मोनबाय जों साइकेलफोराथ' गोदोनि समावबो गं गंफा गंफै गंनै दंमोन आरो आरो गेजेर समाव एसे दंसाबोमोन बयनावबो नाथाय मा होनो गारि मथर ओंखारनायनिफ्राय साइकेलफ्राबो गोमानो हमनायखौसो नुबाय माथो नोंथां आथिखाल जुगावहाय औ मोसौ दै दौनाय मानि माथो बाइकफोर लांनायखौसो नुसै आरो जोंहा हा औ जोंना माने हान्था मेला जौगानाया जोबोद मोजांबो जादों आरोना मानो होनोब्ला जों सानसेनि गेजेरावहायनो गोजान गोजानाव थांनो हादों हान्थामेला जौगानायनि थाखायनो नङाबा ज गोदो जोंहा साइकेलफोरजों हान्थियोनब्ला माने गोबां गोबाव गोबाव सान लायोमोन आरो माखासे गोजानाव सिन्थाय माने थांनो हायामोन आरो गोजान सिमहालागै नाथाय आ आथिखाल मुगायाव नोंथाङाबो नुखाबाय गारि मथर जेरै बास बेफोरबायदिनो माखासे अट'फोर एबा गारिफोर आरो बा बाइकफोर बैफोरनि गेजेरजों जोंहा नोंथाङाबो नुखादों गोबां गोजान गोजानाव थांनायखौ बाइक फोरजोंथ' जों आथिखाल मुगायाव बांसिन बाइकफोरजों माने गोबां गोजान गोजानाव थांनाय नुनो नुसै आरो माने बेराय हैनायखौ हाय जेरै जोंहा बिदिनो गोबां गोजान गोजान थाङो आरो बांसिनानो जों माने हान्था मेलाया आथिखाल मुगायाव माने जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बैफोरो जोंहा मा आथिखाल मुगायावहाय माने लामाफोराबो मोजां जाबाय नोंथां बिनि थाखायनो माने गारि मथरखौबो मानसि गोबां लानो हमबाय आरो जोंहा दानि सुबुंफ्रा मा समजों लोगोसे खारफायो नोंथाङा नोंगोनना नोङा
नंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ
समजों लोगोसे खारफानायनि थाखायनो बिसोरो माने आथिखाल मुगायावहाय माने हान्था मेलाखौहाय माने जौगानायजों लोगोसे माने बिराद मोजांबो जाबाय आरो जोंहा मा समखौबो होसोनो हायो आरो नङाबाथ' जों साइकेलजों थांलाय फैलाय बानायबा जोंहा मा सानफा हरफा जानायखौ जों नुयोमोन आरो गोदोनि समावहाय आरो जोंहाथ' गोदोथारनि समावथ' साइकेलबो गैबावामोननो नोंथां खोनादों ना औ गोदोनि समावहाय माने जोंहा मोसौ मैसोनि गारिजोंसो हान्थियोमोन जाहैदों नोंथाङाबो मिथिखागौ मोसौ मैसोनि गारिजों हान्थिबा जोंहा बेसे खस्थ' आरो बेसिबां गोबाव लायो जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जाय जायगासिम थांनो थाखाय हर जायोबा जों लामा ससेयाव मा थानोबो गोनां जायोमोन आरो आरो गोदोनि समावहायथ' जोंहा लाइट गैया नालाय बाथिफोरजोंसो हान्थियोमोन लेम्प
औ
हर जायोबा लामा ससेयाव थालांनो गोनां जायोमोन आरो आरो गोदोनि समावथ' नोंथाङाबो मिथि थागौ लामा सामाफ्रा जोंहा मोजां नङामोन हाग्रा बंग्रा बैफोरनि गेजेर गेजेरजों थाबायनो गोनां जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय
औ नोंथां नंगौ औ
ओंखायनो माने बिसोरो हर जाबाथाय थालाङोमोन आरो नाथाय दानि मुगायावथ' जों बिदिखौ नुनो मोनलिया दानियाथ हरबाबो जों फैनो हायो थांनो हायो। मानो होनोबा गारि मथरनि जुग बिनिखायनो मा जेराव थांनो गोसो बाव थांनो हायो आरो गोसोबा सानसेयावनो फैफिननो हायो। बोयदिखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां गोबां जोंहा माने गोदोनि ओफ्रायहाय माने आथिखालसिमावहाय बुंनो थाङोब्ला जों हानद्रेद पारसेन्टावहाय जोङो बुजि एबान नाइनटि पारसेन्टखौनो माने सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो गोदोनिफ्रायहाय मानो होनबा गोदोना माने हान्था मेलाया जोंहा गोबां गोलैसोथारनायमोन आरो एकदम नाथाय आथिखाल बिराद जौगाबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जों फारफ्रोमबो बिथिंजोंनो माने आथिखाल मुगायाव हान्थिनो हानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला दैजों हान्थिनाय अख्रांजों हान्थिनाय हाजों हान्थिनाय माने फारफ्रोमबो बिथिंजोंनो माने हान्थिनो हायो आरो दानि जुगाव नाथाय गोदोनि समावथ बांसिन जों हाजोंसो हान्थिनायखौ नुनो मोनोमोन अख्रांजों हान्थिग्रायाथ गोदोनि समाव गैखायानोमोन आरो दैजों हान्थिख्रिाया दंब्लाबो जोंहा फिसा फिसा नावफोरसो दंमोन बैफोरजों ओरैनो ना हनाय बैफोराव म सोलियोमोन आरो फि फि दै बारनाय ब सोलियोमोन आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ समाबो जाबाय बि बिदिब्ला नोंथां दोन्थलायनोसै नामा नोंथां खोनादों नोंथां? औ औ दे दथल दा